हेलौ।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं नोंथां।
औ आंथ' ओरैनो जिरायनासो दं नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा आंजों माबाफोर सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन न नोंथां औ सावरायजागोन।
अ अब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा मा सावरायनो सानदों?
औ आङो नोंथांजों अब्ला जानबुंनि सोमोन्दै एसे सावरायलांनोसै। जेनेबा जानबुंखौहाय जोंना आथिखालावहाय जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव फैखांनायनि उनावहाय जानबुं फैनायनि उनावहाय जोंनि जिउ खांनाय राहाया माबादि जाखो? बा गोदोहाय जोङो जानबुं गैयियावहाय। जोंना माबादि थासारिजों जोंहा जिउखौ खुङोमोन बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै नोंथांनिसिम दा जोङो जानबुंनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला। जायखौ जोंनाहाय इंराजियावहाय मबाइल फन होननानै बुंनाय जायो। बे जानबुंआ जोंनि जिउ खांनाय राहायाव फैनायनि उनाव जोंनि जिउ खांनायखौ माने जोबोद सोमोनांथावै गोरलै खालामनानै होबाय आरो। मानो होनना बुङोब्ला जों गोदोनि समखौ नाहरोब्ला जों मिथिनो हायो जे गुबुन जायगायाव थानाय सुबुंफोरनो जोङो। खौरां दैथेनांगौ जायोब्ला बा खबर लानांगौ जायोब्ला बा खैफोद आफैफोदनि जों खोथा बा ब सावरायलायनांगौ जायोब्लाथाय जोंहा मा गोरलै राहा गैयामोन आरो जे खम समनि गेजेरावनो जों बिसोरखौ खबर लाहरनो हानाय बा खबर दैथायहरनो हानाय। जोंनाव बेफोरबायदि गोरलै राहा गैयामोन। नाथाय जेब्ला जानबुं आं फैबाय अब्लाना जोंहा मा बे खम समनि गेजेरावनो। थाबैनो जोङो मबाइलावहाय बा जानबुंआवहाय जों नाम्बारखौ थुनानै‌ से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावनो जों बै सुबुंनो जोङो। रायज्लायहरनो हायो। गुबुन रायजोआवनो थाया मानो एबा गुबुन गोजान जायगायावनो थाया मानो। बै सुबुंफोरनो बायदिसिना खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो। आरो मोनथिनो हायो आरो जेरैहाय गोदोनि समावहाय जोंना गोबां खस्थ' जायोमोन बेफोरबादि जों खौरां दैथायहरनो हायैनि जाउनावनो जेरै इयुनावहाय जोंना उनावहाय जोंनाहाय मा लाइजाम देरनाय खान्थिया सोलिदोंमोनबाबो जानथाया गोजान जानायनि जाउनावहाय बैफोर लाइजामफोरा बै जायनो हरदों बै सुबुंनिसिम सहैनायावहाय जोंना गोबां जेंना नुजाथियोमोन आरो जाय जेंनायाहाय माने। बे सुबुङा हाय लाइजामखौ लांनानै बै सुबुंनो हरनांगौ। ओ जायोमोन। बा बेफोरबायदिनो जोंना जानथाया गोजाननि जाउनावनो गोबां दिननि गेजेरावसो जोंना। गोबां दिननि उनावसो बे लाइजामाहाय बै सुबुंनि आखायाव मोनहैयोमोन दा बेफोरदिनो खायसे खायसेया मोनहैयाबो बेफोरबादिनो जोंनाहाय मा थाबैनो जोङो खबर लालायनो बा खौरां दैथाय हरलायनायाव जोंहा गोबां जेंना जानानै फैयोमोन आरो दा बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायोबा जों बुंनो थाङोब्ला सुबुं। हिसाबै बा जोङो फरायसायानो जा साफ्रोमबो गुबुन गुबुन हाबायानो मावनाय सुबुङानो जाया मानो जोंहा गोबां मिथिनो गोनां खोथाफोर थायो बा मिथिनो गोसो जानाय सोलोंनो गोसो जानाय रोंगौथि गोनां रोंगौथि लानो गोनां जोंहा गोबां ओ रोंगौथि लानो गोनां जोंना गोबां माबाफोर थायो जायफोरखौ जोङो जुदि मिथिनोब्ला जों जानबुंनि गेजेरजोंनो मिथिनो हायो आरो जेरैहाय जोङो जानबुंआव थानाय गोबां गुगोल्स एपफोर बा सान्थि पिथि जमिना बेफोरबायदि एपनि गेजेरजोंनो जोङो सोंलुफोरखौ थुना होयोब्लानो जायफोरनि फिननायाहाय जोंनि मेगन सिगाङावनो रोखा रोखा नुजायो आरो बियो जोंखौ माने जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोंनो ओ रोंगौथि लानायावहाय बा गोबां मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिनो हानायावहाय जोंखौ मदद खालामो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनि बायदि जोङाहाय सावथुन नायनो बा मेथाइ खोनासंनो मोसानाय रोजाबनाय नायनो जोंहा मा ओरैबायदि मोजां सुबिदा गैयामोन जोङो फरदाफोर बायदियाव सावथुनखौ नायनांगौ जायोमोन बा रेडिअफोर बायदियावहायसो जोङो जि मेथाइआ फैयो बे मेथाइखौ जों खोनासंनानै रंजाथाइखौ लानांगौ जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मा जानबुं फैनाय लोगो लोगोनो ओ जोंनियाहाय मा जोङो ओरैबायदि रंजालि गोसोजों जों बेखौ बाहायनो हायो जे जोङो मा सावथुनखौ नायनो बा मा मेथाइखौ जों खोनासंनो बेखौ जोङो जानबुङाव बिनि मुंखौ थुना होनाय लोगोसेनो बे जोंनि गेजेराव रोखा रोखा फैखायो आरो जेरावहाय जोङो गोसो बायदियै जोंनो जोंनि गोसो जानाय जोंनि लुबैनाय जोंनि हास थायनायफोरखौ खम समनि गेजेरावनो ओ जोंनो जगायना होयो होननानै जों बुंनो हायो आरो मिदिनो गोबां फरायसाफोराबो बा बेनि अनगायैबो सोरबा सुबुंफोराहाय गोबां रोंगौथि लानो गोसो दोङब्ला दा बुंनो थाङोब्ला मोसानायानो जा रोजाब नायानो जा बा माबाफोर दामनाय देनाय सिखायनो गोसो दंब्ला गुबुन जायगायाव थांनानै बा गुबुन सुबुंनिफ्राय ओ रांखान्थि बा रांखावरि गारालासिनो जोङो न'आवनो थानानै बा जायगायावनो थानानै जों जानबुंफोरावहाय गोबां भिडिअफोर नायनानै बेनि गेजेरजोंबो जों गाव गावनि रोंगौथिखौ लानो हायो आरो बा सोलोंनानै लानो हायो जायगायावनो थानानै जेरावहाय जों रां खरसा खालामनांगौनि गोनांथि जानानै फैलायला आरो दा आरोबाव जोङो गोबां बिदिनो एपसफोरनि गे जेरजोंनो जोङो मा खालामनो हायो गोबां जोङो बिदिनो एपसफोरावहाय खायसे जेरै फेसबुकनो जा इयउटुबनो जा बेफोरबायदि एबावबो जोङो गोबां मोजां मोजां भिदिअसफोर एगारनानै जोङो रांखावरिबो खामायनो हायो जाय जोंखौ रांखान्थि बिथिं आवबो गोबां मदद खालामो बिदिनो जोंना जानबुंआ जेसेबांनो जोंनि समाजावहाय मोजां बिहोमा होदों बा जों खौ जेसेबां मोजां खामानियाव जोंखौ मदद होदोंब्लाबो गासैबो माने सुबुङा बेखौ मोजाङै बाहायजोबनो हायैनि जाउनावहाय ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय गोबां फरायसाफोरानो मा जानबुङावहाय खेला बायदि गेलेनानैहाय गावबा गावनि सम खौ मोजाङै बाहायनो रोङा फरायनाय समखौ ओरैनो थांगार होयो बा मावनांगौ हाबाफोरखौ थि समाव मावनो रों ला बिदिनो गोबां समखौ मा ने ओरैनो थांगार होयो आरो लोगोसेनो गोबां सुबुंफोराबो रांखावरिनि थाखायनो नाङा फाङा ओंथि गैयि भिदिअसफोर हेगारलाबायनानै मा जोंनावहाय समाजाव बेफोरबायदिनो बाहायनो रोङियावहाय मबाइलनि बा जानबुंखौ बाहायनो रोङियावहाय गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। नाथाय बेयो माने मा सुबुंनि बाहायनायनि सायावसो सोनारदों आरो। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांनिसिम फोरमायनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानदों नामा?
अ नोंथां अब्ला नोंथाङा आंनो। जानबुंनि मोजां बाहायनाय बा गाज्रि बायनाय बिनि बारै मोजाङै फोरमायनानै लाबाय आरो आं जामबुंनि बागै मोजाङै मिथिना लाबाय नोंथांनिफ्राय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि जोंहा गामि ओनसोलाव माबायदि रायजो जायो बिनि बा बारै आं नोंथांखौ मोजाङै फोरमायनो सानदों नोंथां। नोंथाङा खोनासंगोनना?
औ फोरमायदो नोंथां खोनासंनोसै।
ओ जोंहा गामि ओनसोलाव रायजो जानाय होनबा जोंहा जोबोद ओ मोजां एबा मिलौदो होननानै बुंनांगोन जोंहा गामियावनो गासिबो जोंहा रायजो जानाय सुबुंफोरा ओ बांसिनै जोंहा गावजों गाव अनलायनानै थायो आरो रुजु-रुमु रायजो जालायो। ओ गामियाव रायजो जानाया मोनसे ओरैबायदि मोजांदि नोंहा ओ मिथिंगाजों लोगोसे नोंहा थाफानानै आरो सुबुं समाजनि माखासे खान्थिफोर बेजों लोगोसे सुबुंनि गेजेराव जोंहा अनलायनाय रायलायलायनाय। हेफाजाब होनोलायनाय बेफोरो गासै रोंगौथिफोरखौ जोङो गामिनिफ्रायनो मोननो हायो नोंथां बेनिखायनो ओ गामियाव गामि ओनसोलाव रायजो जानाया एसे मेहेर गोनां होननानै बुंनांगोन, ओ
खोथाया बेबो मोनसेदि जोंहा गामि ओनसोलाव एसे माखासे जेंनाफोरबो नुजाथियो। नाथाय बेफोर जेंनाया जोंनि बे संसार जानायाव बांद्राय गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोना। थेवब्लाबो जोंहा गामि ओनसोलाव रायजो जानाया मोनसे साबसिन आरो मेहेर गोनांसिन होननानै बुंनो हायो नोंथां। गामि ओनसोलाव जोङो संसार जायोबा जोंहा खाथि खालानि सुबुंजों जेब्लायबो गुलि गुलि रायलायनाय। गुलि गुलि लोगो मोनलायनाय मोखां नुलायनाय सानफ्रामबो। बिदिया जानो हायो बिदिनि गेजेरजों जोङो सासे सुबुङा मोनसे समाजाव मोजां रोखोमै सोलिलांनो एबा गावखौ मोन। सासे समाजारि महरै दैदेनलांनायाव जोबोद गामि ओनसोलाव रायजो जानाय हेफाजाब जायो आरो नोंथां। गामि ओनसोलाव सासे रायजोनाय सासे गथ'आ टाउन सोहोरनि ओ औ औ उम ओ टाउन सहराव जोनोम मोननाय आरो गामि ओनसोलाव जोनोम मोननाय सानैनि गेजेराव फारागथिखौ नायोब्ला जोंहा बेयाव गोबां नुनो मोनो। ओ जोंहा गामि ओनसोलाव जोंहा जोनोम जानाय सासे गथ'आ जेब्लायबो ओ सुबुंफोरखौ मान होनाय एबा सुबुंफोरजों रायलायनाय एबा सुबुंफोरजों गुलि गुलि जानायाव मोनसे आखा फाखा जायो आरो ओ समाजनि माखासे समाजारि खान्थि एबा आसार खान्थिफोर बेखौ बांसिनै थाबसिनै सोलोंनानै लानो हायो। ओ बोजबनानै लानो नाथाय ओ टाउन सहराव जोनोम मोननाय सासे गथ'आ बेफोरखौ जोङो थाबैनो मिथियाबो जानो हागौ आरो सुबुंफोरजों माबायदि रायलायनांगौ माबायदि गोरोब नांगौ एबा आसार खान्थिया माबोरै ओ बेफोरखौ जोङो थाबैनो मिथियाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो गामियारि आरो टाउन सोहोरनि गथ'फोरनि गेजेराव गोबां फारागथिखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा गामियारि ओनसोलाव रायजो जायोब्ला जोंहा बारहावाजों लोगोसे गासैबो बिथिंनिफ्राय गोग्गो मोनजानो हायो टाउन सेराव जेरैबायदि जोंहा गोग्गो बार हावा मोन जानो हाया नाथाय जोङो गामि ओनसोलाव थाङोबा गोग्गो बारजों लोगोसे ओ गोग्गो ओ दै गोग्गो ओ हां लानायखौ मोननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा गामि ओनसोलाव जानाय लोंनायाबो टाउन सहरनिजों एसे आलादा जायो जों टाउन स सहराव बांसिनै ओ माखासे जोंहा फास्ट फुड होननाय जाग्रा जों बेखौ बांसिन बाहायनाय जायो जाय जोंनि देहानि थाखाय साबजाथाव नङा नाथाय जों गामि ओनसोलाव थायोब्ला जों बेफोर जाग्रा बेसादफोर खम मोनजायो आरो बांसिन जानायबो जाया। ओ गामि ओनसोलाव जों बांसिन फिथाइ सामथाइ ओ बा बारि बागानाव मोननाय फिथाइ सामथाइ बेफोरजोंनो जानानै जों बांसिनै ओ थानो हायो। बिनि थाखायनो जोङो गामि ओनसोलाव मोननाय मैगं थाइगंफोरा अर्गानिक होननानैबो बुंनो हागोन। मानोना जों बयबो गामि ओनसोलाव न'खर न'खराव गावबा गावनो जाखायो नालाय। गावबा गावनो ओ आबाद खालामनानै मैगं थाइगंखौबो जानाय जायो आरो ना। नाथाय टाउन सहराव नोङो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायनानै जानांगौबा ओ बे मैगं थाइगङा माबोरै बानायनाय मा मुलि होनानै बानायनाय जेबो मिथिनो मोना जायो। नाथाय थेवब्लाबो बे उफाय गैयियाव बिसोर टाउन सहरनि मानसिफ्रा बे बेखौनो जानांगौ जायो आरो। बिनि थाखाय ओ जोङो टाउन सहरनि ओ मैगं थाइगं जानाय थाखाय जोंहा बेबा गोबां बेमार आजारावबो गोलैनांनो हागौ बिनि था फ्रायनो जोंहा गामि ओनसोलाव रायजो जानाया जोबोद मुहिगोनां आरो मेहेरगोनां होननानै बुंनांगोन नोंथां।